अ
खोनाबाय
औ खोनादों
औ
ओ होमबा आंनि फन हरनायनि खारनआनो जादों नोंनावहाय बे जोंना बर'नि ट्रेडिसनेल ओंख्रि थायोना नारजि बेनि बिनि माने बानायनायनि प्रसेसखौ बे नारजि अबेनिफ्राय मोनो बेखौ सोंनो कल हरनाय जादोंमोन होमबा खोन्थानो हागोन ना
औ नारजिखौथ' फार्स्टआवनो बै फाथो
फाथोनिफ्राय माबानाय जायो खाग्रोनाय जायो आरो फाथो फिफांनिफ्राय खाबाय बिलाइखौ खानानैहाय फोरानबाय फोरानखांनायनि उनावहाय बेखौ फोराननानै बिदिनो मुजिनो थाखाय दोनो आरो दोनहाबनाय जायो। सिमला मानि ओमफ्राय बेखौ बेखौ दोनहाबखांनानै बिदिनो जेब्ला नारजिया मुजियो अब्ला बेखौहाय मा जों बेखौहाय अमा मेजेम बा दाउ मेजेम दाथ' नै ब्रयलारनि मेजेमजोंबो जायो ओमफ्राय बिदिनो नाफामजोंबो जायो दा नैबे अमाजों संनायखौ बिनो जोङो अमाजों माबोरै सङो होमबा
औ
अमा मेजेम मेजेमखौ लाबाय माने नारजियाथ' गोखा जायो नालाय बेनिखायनो बे गोखा जानायनि थाखाय नारजिखौ गोखा खारनायनि बै अमा मेजेम मेजेमखौ लायो आरो ओमफ्राय मोदोमा बिदिनो एफा एनै थाबाय नारजिखौ जों फार्स्टआवनो रुयो बेखौ बिराद गोबाव होनाय जायो आरो जाहाथे दोलो दोलो जायो नालाय बे नङाब्लाथ' गांलाब गांलाब जायोना बेखौ दोलो दोलो जानायनि रुग्रोयो आरो ओमफ्राय दाना मा सोरबा सोरबा ओरैबायदिबो खालामो बेखौ नारजिखौ गोरानावनो सुहैनि सिगांनो सिफ्लेनानै दुफु दुफु खालामग्रोखायो आरो बिफानि बिदिबा अलरेडि गेबलेखानाय जाबाय नालाय दा बे बेबायदि मोननै प्रसेसजों बि जाबाय ओमफ्राय दा बेखौ माबाखांनानै बेदरखौ एवनानै लाबाय ओमफ्राय उनाव बे नारजिखौ ओरै होसनबाय आरो बिदिनो बे थाव संख्रि बानलु मस्ला मस्लि बेफोरथ' थाफाजोब्बाय ओमफ्राय बेबायदिनो नारजिखौ बिदि संनाय जायो आरो नाफामजोंआनो जा बा दाउ मेजेमजोंआनो जा दाउला खासि बेफोरबायाददिजोंबो जायो नालाय
औ ओमफ्राय खारैफोरबोथ' होनाय जायोना बिदिनो लिमोननो ना मा जायो
औ बे माबाया खारै माबाया रुइनायनि थाखाय होनाय जायो खारैखौ
अ अ होनबा खार बेखौ माबारै मोननाय जायो बेखौहाय खोन्थानो हागोन ना
खारैखौ जोङो ओरै सबाय साबा बेसर साबा बेफोरखौ सावनानै बै बिनि हाथ'फ्लाखौनो माबानानै बानायनाय जायो आरो बै सबाय साबा बेसर साबा बे हाथ'फ्लाखौ ज गिसि एसे गिसि खालामनानै दैजोंहाय सिथोव सिथ' खालामनानै मोनसे बल बायदि मा खालामनाय जायो मा होनो बेखौ सिथर खालामनानै बेखौ दोनो आरो ओमफ्राय जेब्ला नांगौ जायो बे फिथलखौ एसे एसे हाखानानै दैयाव सोमनाय जायो
अ दानियाथ' सदाबोथ' इउस खालामनाय जायोना
औ सदाखौ इउस खालामो नो ओमफ्राय सदाखौ इउस खालामोब्ला ना माने माबा जायानो ओ मा होनोमोनलाय बेखौ देहानि थाखाय मोजां नङा आरोना जेनेबा बे खारैया नेचारेल नालाय ओ खारैआ मोजांसिन आरो गोथावसिन। जबो जायो खारैजों इउस खालामबा खारै बाहायोब्ला बेबादि आरो
होमबा नोंसिनिथिंजायहाय बे फाथोखौहाय फार्मिं खालामनाय जायो नामा
औ फाथो जेनेबा मेइेनलि फाथो फाननो थाखाय खालामनाय जायो आरो ओमफ्राय बेजों लोगोसेनो बै माबाखौबो नार्जि बिलाइखौबो मोनफाबाय आरो
अ औ होमबाथ' अबे सिजोनाव गायनाय जायोथाय फाथोखौहाय
फाथोखौ बेनि नै दा दा बे सिजोनाव बि एसे सिगां गायनाय जायो आरो
अ औ औ होनबाथ' दानाथ' जायफोरा फार्मिं खालामनो जायगा गैया बिसोरथ' बे द्रायखौनो बायनानैहाय संनाय जायोदांं ना
औ बाजारफ्राव जेनेबा बै फानग्रा थायोना मैगं फानग्राफोर ग्रसारि माबा भेजिटेबोल स्टरस फोरनिफ्राय बायनानै लांगोन जायो आरो
ओ दामफ्राबा बेसेबां लायो बुरजा लायो खोमा
बारा लाया खोमा बिदिनो बे थफ्लायाव फिफटि सिक्सटि बेफोरबादि जागोन खोमा दामा
औ उम ओ नोंसोरा न'आव खालामो नामा?
जोंना देग्लाय फाथोखौ गायनाय जायाखै दस्रा समाव खालामोआनो
अ माने बेखौ खालामबाबो बहुद बेनिफिटा जायोना नारजिनि थाखायबो ओमफ्राय बिदिनो फाननोबो हायो।
औ बै दिरुं फाननो हाबाय आरो बै फाथो सेर नाखौ फाननो हाबाय माने मोनथाम बेनिफिटस आरो ओंख्रि ओमफ्राय बै माबा फाथो दुरुं ओमफ्राय बै फाथो सेरना बे जायो आरो
अ फाथोनाबो जायोना बेखौ गोसोआव गैबावामोन आङो
औ बे अर जरायनो थाखाय माबानानै औ
ओ
अब्ला मिथिबायना नार्जिनि बारै
औ मिथिबाय। उम होमबाथ' मेर्ला बेनिफिट दङ फाथोखौ गायबोला
उम ओंख्रियानो मेन जाबाय आरो ओंख्रि मोनजाबाय नालाय
ओ
दे बिदिब्लालाय
औ दे औ